हेल औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथां माबै आयदानि सायाव रायलायगोन सानदों नोंथाङा
औ नोंथांजों आङो बे बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि
औ जायो सावाय जैयो औ बेनि बागैनो नोंथाङा माबाफोर गिबियावनो सुंदयै फोरमायना सानदों नामा
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोना संलांदो आङो बे बर'फोरनि दोरोङारि औ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव माने एसे सावरायना होग्रोनोसै आरो ना
औ जायो नोंथां सावराय जायो
जोंहा बुंनो थाङोबा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय समनिनो बर'फोरा माने खारदैजों जानाय बा रुनानै जानाय बेफोरखौ माने जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना आरो जोंहा औ आथिखालाव माने बर'फ्रा दोरोङारि हिसाबै बा बर'फ्रा मोजां मोननाय ओंख्रिफोर गोबां दङ आरो जों बेफोरखौ माने आथिखालाव दा जों दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना
औ औ
जेरैहाय सबायजों साम बा अनलाजों दाउ बेबायदिनो मैथाजों ना बा बेबायदिनो आरोहाय जोंहा दङ अमा जों नारजि आरो ना बेफोरो जोंहा माने बर' फोरनि जोबोरैनो मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरोना ओ जेरैहाय जोङो बिदिब्ला नोंथांनो बे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव बा आङो नोंथांनो अनलाजों दाउखौ बखहाय बोरै सोङो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होग्रोनोसै आरो ना
औ नंगौ नंगौ थारैनो फोरमाय जायो
जोंहा थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे अमाजों जायखिजाया जोङो अनलाजों दाउआ जोंहा बर'फोरनि माने जोबोद एंगारहायै सोमोन्दो दङ होननानै जोङो मिथिगो आरोना ओ जेरैहाय जोंहा जेरैहाय जोंहा माने गोदो गोदाय समनिफायनो हाबा बा बेफोरावबो जों माने बे हाबानि हिनजाव गोदान बा हौवा गोदान बेयाव जोंहा गिबि खेबनि माबा नार्जि माबा ओ गिबि खेबनि थाखाय जोंहा अनलाजों दाउ बेफोरबादि संनाय बा हाथा खुरनाय नाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नों
बा जों अलाखौ अनलाजों दाउखौ जों बाहायनाय जायो। जोंहा बेबायदिनो माने अनलाजों दाउआ जों जों गोबांं एंगार लायनसो एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ आरो ना।
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
जोङो अ अनला संनो गोनांबा गिबियाव जोङोबा माइरंखौ जोङो रुइहाबजासिम दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना। ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरङा रुइयो एस इसे रुइहाबो अब्ला जों बेखौबा बिनि दैया मोजाङै सर'लांनो थाखाय जों बेखौ मोनसे आइजेंफोराव जोङो दोननानै बा दैसोर खिलांनो हानायाव दोननानै मोजाङै दसे सम दोनथनाय जायो आरो ना माइरं
औ नोंगौ नोंथां।
नि उनावहाय जोङो जेब्ला आथिखालावथ जों बांस ने ग्रेन्डार मेसिंनफोरावसो बांसिन उननाय जायो जोंहा गोदोहायथ' जोङो उवाल बा दिंखि इ बा थफसि बिफोराव देनाय जायोमोन आरोना। अन गुन्दै खालामनो थाखाय आथिखालाव जों ग्रेडार मिसिन फैबाय जिहेतु जोङो खम समनि गेजेराव जों माने गोबां ओ गोबां बुज बुरजाबाबो जों मा माने खम समनि गेजेरावनो गुन्दै खालामनो हायो नालाय बेनिखायनो जोङो ग्रेन्डार मेसिनखौ बाहायनाय जाय यो आरो आथिखालाव।
औ नोंगौ थारैनो।
औ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला अनला संनो थाखाय जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौग्रोनाय जायो।
ओ बे अ बेयाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बे दैयाव माने बे ओ अन गुन्दै खालामखाना ला खानाय बा देखानानै ला खानाय माइरं गुन्दैखौ जोङो बे अ बे दैयाव फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना। ओ बेखौ जोङो खोनसेनो होखानाय जाया। मानो होनबा खोनसेनो होबा जोंहा जेन लाथ थाखागोन बा लाद्राखागोन बेनि थाखाय जों माने एसे फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना।
औ नोंगौ।
बेनि उनावहाय जों बेयाव माने खारदैखौबो नांगौ बिबांनि जों खारदैखौबो होना लाखानाय जायो। आरो जोङो फारथिस फारथि ओ फारसेथिंहाय जोंहा बेयाव जा बेदर होगोन बा जोङो दाउ होगोन बे दाउखौ जोङो मोजाङैनो बा बेखौ जोङो बेयाव मोजाङै थाव रं गासै नांनाय बेसाद मस्ला मस्लि ओ बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो होखानानै होखानाय जायो आरो ना। बेनि उनावहाय जोङो बे अन गुन्दै बा जोङो बे अन गुन्दै होसननाय दैयाव बा जोङो बेयाव मोजाङै होनाय जायो आरो बेखौ लु-लुसनना होनाय जायो बेबादिनो जों अनलाखौ संनो हायो आरो। आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो माने अनलाखौ जोङो बे दाउजोंल' जानाय जाया आरो ना। जोंहा जोङोहाय अनलाखौ जोङो दाथ' जोंहा मेवाइ जानाय दिनबा औवानि औवानि मेवाइ आरोना औवा मेवाइ होनो जोङो जेरैखौ जायखौ। जोंहा बेयाय माने जोङो गिबियाव बे अनलाखौ बा औवानि गिबि बाहागोखौनो जों अनला होननानै बुंनाय जायो आरो माबा ओ औ औेवा मेवाइ होनना बुंनाय जायो आरो ना।
औ नोंगौ।
बा जों अनलाखौ जोङो गोबां रोखोम जेरै बासिगा बा बियो जोङो अनला जानो जागा जों थाइगिरजों बेफोरजोंबो अनलाखौ जानाय जायो आरो ना।
जेरै जोंहा बाथ्रा भाव बेबायदि गोबां रोखोमनि गोदो गोदाय समनिफ्राय जों अनलाखौ माने जोबोद मोजां मोनबोयो आरोना।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो अनलाखौ जानाय जायो आरो बेफोर माने जोंनि गासैबो मोनफा मोनफा बर'फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथियो आरो ओ बेबादिनो नोंथाङा आरो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मा मा ओंख्रि। बेफोरखौ मोजां मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नों आं सोंथिखौ
खोनायाखै नामा नोंथाङा? औ औ माने बुंदों नोंथांखौ जे नोंथाङा। बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियाथ' गोबां दङ जेरै जोङा दा दाहायसो बुंलांखांनाय बायदि जेरै सबायजों साम' बा अनलाजों दाउ बे। फोर दङ आरोना बेफोरनि मादाव बा जोंहा बेफोरनि बेफोर ओंख्रिफोरनि मादाव नोंथाङा माबे मोनसे ओंख्रिखौबा साबसिन मोन नो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आरो बे ओंख्रिनि सायाव एसे।
औ औ औ हागोन थारैनो नोंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंलांदों बेफोर गासिबो थारैनो रोखा बा सैथो बा थार मानो होनो ब्ला नंगौ जोंहा बर' हारिनि जिउआ दोरोङारि ओंख्रिफोरा गोबां मोनसेल' नङा। बेफोरखौ जोङो आखाइ मुथियाव जोंहा एसेबां ओ हिसाब हमजाया नङा होमब्ला बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोम जोङो जेरै बायदि सबायजों साम' दाउजों अनला बायदि बायदि आरोना। जेनेबा आरो बिब्दिनो दोरोङारि मैगंफोरा आरोबाव दंबाव जेरै नारजि अमा बेफोरबायदिनो आरो लाथा आरो बिब्दिनो गोबां दङ आरो बुंस'हायै माने नाथाय जोंनि बे बर' समाजाव दा बिब्दिनो आं मोजां मोननाय आं गोथाव मोननाय बा थाव सिननाय मोननाय ओंख्रिया जाबाय बिदिनो आरोना गासैबो। बुंनो थाङोब्ला बेनि गेजेराव आं बांसिन बिदिनो अनला दाउ जानानै मोजां मोनो। आरो बिदिनो अमायाबोथ' जोंनि बर' हारिनो मोनसे आंगो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नंगौ।
जाना मोजां मोनो। आरो बिदिनो अमा बिदिनो संबाय संनानै आरो बिथिं अनलाजों। बिदिनो अनला खारैफोर न' जोंनिया बर' हारिनि समाजावथ' अनलाबो संनाय जायो नङा होनब्ला? दा बिब्दिनो मोजां मोनो आरो औ नोंथाङा आरो माबाफोर सोंथि सोंबावनो सानदों नामा?
नोंथां थारैनो बुंनो थाङोबाथ' जोंहा। जोङो बुंनो थांबाबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माने जों बर'फोरखौल'। जानायखौ नुनो मोना आरोना आथिखालाव गोबां हटेल बा बिदिनो गिदिर गिदिर गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जोंबा बेफोरनो जों गोबां हटेल एबा दखान। दखानफोरावनो जों बांसिनै ओंखाम थानाय हटेलफोराव जों माने अमाजों नारजि बा सबायजों साम' बे। फोर जेरै लाथा एम्फौ बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना।
औ नंगौ।
अ बेबादिनो आरो जोंहा बर'फोरा जों गुबैयै माने खारदै जों जानाय गोदो गोदायनि समावथ' जों बांसिन। जेनेबा खारदैजों जानाय बा बेफोरबायदिनो जों रुनानै जानाय बबेबा जों बिलोफोराव ना मोनबोबा बेफोरखौ जों माने मिथिंगायाव मोननाय जेरै मैगं थाइगं जेरैहाय जोंहा जारि नेरसिन माने बेफोरजों रुदुमनानै जानायफोरखौ जों मिन्थिनो मोनोमोन आरोना। आथिखालावथ' जों बांसिनै संनानै जानायफोरखौ बा
औ नंगौ
नोंथाङा खोनादों ना?
उम नंगौ नंगौ थारैनो
औ ओ
आं खोनादों।
औ नोंथाङा बेबदिनो साम'जों सबायाइखौहाय बोरैहाय सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
आङो बुंनो थाङोब्ला आं जाबाय हौवानि फिसा नालाय। बे बेखायनो माने अनलाजों दाउजों मा होनोलाय साम'जों अनला न' दा साम'जों अनला औ साम'जों साबाय बिदिनो माने एसेबां आहाय गैया आ एसे बानायनो मोनाखै नाथाय मोनजादों आरो आं आइ आफानि बा बेफोरबायदि संनायाव मोनजादों दा बेफोरबायदिनो आं एसेबां संनायनि स्मार्ट गैया दा दहाय नोंथाङा जाखिनि अनला संनाय अनलाजों दाउजों संनाय बे फोरखौ खोनानानै एसे मिथियैफोरखौ मिथिलांदों आरो आंनियाव माने माने फ्राय आंनाव एसेबां नलेज गैया संनाय खावनायनि आरो ना। बेबायदिनो जाखिनि लोङो बिदिनो संना जायो आरो। नाथाय बेफोर अनला खारै बेफोर बेफोरखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरासो बांसिन संनो रोंगौ गोथाव गोथाव जों सङोब्लाबो एसेबां थावनाय जायाबो जानो हागौ। बेखायनो माने जोंनिया बेफोरबायदि अनला लाबोब्ला मा माब्लाबा दाउ फिसा फुथारोब्ला ओ बि बिदिनो अनला संनो गोसोबा दा हिनजाव माहारि आइ बाजै बेफोरनो सङो आरोना।
अ नंगौ
ओम दा जोंखौ होब्ला आरो बेखायनो माने जों एसेबां मिथिया थिगैनो दङ नों थांआबो जा सोंथिगोन सोंदों थिगैनो दोङो आरो खायफा हौवा माहारिफोराबो खायफाया नुबो रोंगौ दा बेफोरबायदिनो ओमफ्राय दा फोरमायनो हागोननामा जे नारजिखौ अमा अमा बिबुजों नारजि खौ माबायदि सङो?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
औ नोंथाङा अमा बिब' आरो बे नारजिनि सायाव एसे फोरमायदो।
औ फोरमायजागोन। नोंथाङा खोनादों ना? औ औ जोंहा बिदिब्ला फाथो ओ जोङो माने नारजिखौ जों गुबैयै जोङो फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना। जेब्ला जोङो फाथोखौ फोयो अब्ला जोङो फाथोखौ बोखांनानै जेब्ला फाथोआ रायो अब्ला जों बेनि माने बियो रानायाव जेब्ला जों बिनिखौ दानफायनानै लाबोनानै जों बिनि मोनफ्रोमबो बिलाइफोरखौनो माने जों मोजाङै खानानै सा सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरोना। ओ बेखौ फोरानखांनानै जेब्ला जोङो बेखौ फोरानखांनानैहाय जोङो मोजाङै रा रानबा राननानै बा सिफ्लेनायाव मोजां गेब्लेयो अब्ला जोङो बे बे फाथो बिलाइ खौनो जोङो बस्था बा जलंगाफोराव मोजाङै गोबाव समनि थाखाय जुथुमनानै बा बबेखौ मोजां मोजां सोनानै दोननाय जायो आरो ना।
ओ बेबाद। बिदिनो जोंहा ओ फान फाथोनिफ्रायनो जों नारजिखौ मोननो हायो। जेब्ला खायफा मानसिया माने गोबां रोखोमनि ओनसोल लाना ओनसोल ओंख्रि संनायफोराव माने एसे जुदा। जुदा बा एसे ओ बेलेग बेलेग ओ जायो आरोना बेबादिनो। जोङो जेब्ला जोङो ओंख्रि संनो मोना।
औ नंगौ नोंथाङाथ' खोथाखौनो बुंदों। नों जोंहा सम जाबाय।